औ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां औ
औ नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दङमोन दायो।
औ आङो नोंथांजों दैबाना जोंनाव आसामाव जाबाय थायो नालाय बे दैबाना जानायनि जाहोनफोरा मा मा आरो दैबाना जायोबा मा मा खहा जायो बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथाङाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा जागोन बिदिब्ला सावरायनो थाखाय
औ नोंथां अब्ला नोंथाङा जागायगोरनो ना आं जागायगोरनो नोंथां?
जायो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायगोरनो हागोन दे
औ जागोन नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो दैबाना
औ नोंथां
नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो दैबाना जायोबा गोबां ख'हाबो जानायखौ जों नुनो मोनो दा ओ नोंगौ नों थां दैबाना जानायनि ओ माखासे जाहोनफोर दङ' ओ स्पेसिफिक हायेन ओनसोलाव थानाय नङा होमबा नोंथां बा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय बे ओनसोलाव बांसिन दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा जोंना सा खाथियाव हाजो ओ हाजो जायखौ नङा होमबा नोंथां भुटान हाजो नङा होमबा नोंथां भुटान हाजो दङ' बे हाजोआ माने जोंनि हायेन आसोलावहाय माने जेब्ला अखा हायो हाजो ओनसोलाव अब्ला जोंनि हायेन ओनसोलाव बे दैफ्रा गोबां जोंनियाव फैयो आरो
औ नोंथां
बेनि थाखाय जोंनियाव माखासे दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बा स्पेसिलि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे चिरां ओनसोलफोर जायखौ जोङो होनो आइरिभार दै नङा होनबा नोंथां बे आइरिभार दैयावहाय गोबां माने ओ न' बांफोर जिब-जुनार, दाउसिन-दाउला नङा होमबा नोंथां न'खरनि माखासे मुवा-बेसादफोर जाग्रा आदारफोर आरो लोगोसे गायनाय माइ दुब्लिफोर फोथारफोर नङा होमबा नोंथां आबादफोर बिदिनो गोबां ख'हा जायो आरो
औ नोंथां
आरो लोगोसे बे दैबाना जायोब्ला मा जायो हा मोजां मोजांफ्रानो बालाफोरजों नङा होमबा नोंथां अन्थाइफोरजों खोबसिनजानानै मा जायो ओ हा मोजांफ्रा खोबनानै थाजायो आरो दा मा जायो बे हाफोरा जेबो बाहायजायै बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो दा माखासे जाहोनफोरबो दंबावो जेरै नङा होमबा नोंथां जोंनि आसाम ओनसाव दैबाना जानायनि जाहोनफोरा मानो होनोबा सुबुं अनजिमा बां नाय लोगो लोगो नङा होमबा नोंथां दा गोबां जोंनि ओनसोलाव सुबुं अनजिमा बारा जाबाय सुबुं अनजिमा बारा जानाय लो लोगो लोगोनो मा जाखो न' बाङाबो बारा जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो न' बाङा मा जाखो दानि दिनावहाय माने खोन खोन जाबाय खाथि-खाला माने एखेबारे ज' ज' जाबाय आरो गोजौ गोजौ बिल्डिं जाबाय नङा होमबा नोंथां दा नोगोर सोहोर बारायबाय लोगोसे लामाफोरा माने गोजौ गोजौ जाबाय नङा होमबा नोंथां ओरैबा ओरै न'फोरा लामाफ्रा हाइ फाइ जाबाय एखेबारे फ्लाइअभार अभार ब्रिज नङा ओमबा नोंथां लामाफोर गोजौ गोजौ खोदों आरो बानायदों ओमफाय माखासे हाफोरा मा जाखो दा जेब्ला अखा हायो अब्ला दैफोरा थांनो थाखाय लामा मोनला आरो नङा होमबा नोंथां दा मा जायो बे समावहाय जेब्ला अखाया जोंनि जोंनि हायेन ओनसोलाव बो जोंनि ओ माबाफ्राव ओ आसाम ओनसोलाव जेब्ला गोबां अखा हायो दैज्लां बोथोराव ओ जुन जुलाइ आगष्ट बेफोराव नङा होमबा नोंथां बे समाव जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोबा थांग्रा लामा गैला नालाय नङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसो ड्रेनफोरा मोजां सिस्टेम नङा थांनो थाखाय नङा होमबा नोंथां बा ड्रेन फोरखौहाय जोंनियाव नुनो मोना बांद्राय रोखोमनि आरो नुयो गंफा गंनै बा गोबां नाथाय मा जायो बेफोर द्रेनफोरावबो मा जायो जोंनि मानसिफोरा मा दाखोर दाला खालामना दोनो प्लास्टिकफोर बथलफोर जाबोर जाथा नङा होमबा नोंथां गोबां गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ बे दैफोराव गारनानै दोनो आरो दा जायनि जाहोनाव मा जानोसै बेयाव गारनानै दोनबाय नालाय दा बेफोर ओ दैफोरा थांनो थाखाय लामा मोना जानोसै नङा होमबा मबा नोंथां नोंथां दा मा जानोसै दैफ्रा आरो उसि बायनायखौ जों नुनो मोनोसै आरो नङा ओमबा नोंथां दा बेफोरनि थाखायबो जोंनि ओनसोलाव गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो स्पेसियेलि आरो जोंनि नङा होनबा नोंथां गुवाहाटि नोगोरमाया बुंनो थाङोब्ला जोंनि नर्थ इस्ट नर्थ इस्ट आवनो माने देरसिन मोनसे सिटि होननानै जोङो मिथिनो हायो दा बे गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां सुबुं अनजिमा थायो आरो नोगोर जाबाय नालाय नङा होमबा नोंथां दा बेयावहाय बिराद सुबुं अनजिमा गोबां जायगाफोरनिफ्राय गोबां ओनसोलनिफ्राय फरायनो थाफैयो सोलोंनो थाफैयो खामानि मावनो थाफैयो नङा होमबा नोंथां गावनि बिज बिजनेस मावनो थाफैयो दा बेयाव सुबुं अनजिमाया गोबां बारा जाबाय नालाय दा मा जाखो सोहोराबो गिदिर जानाय दाखोर-दालाफ्राबो बारा जानोसै नङा होमबा नोथां दा बेफोरावहाय माने हाखर-हाला दैमाफोराव दाखोर दाला गोजौ जोङो गारलाबायनायखौ जों नुनो मोना आरो बेफोरावबो माखासे दैबाना जानाय जोङो नुनो मोना आरो गुवाहाटि नोगोरमायाव स्पिसियेलि मा जायो जेनेबा मा होनना बुंङो मेघालय नङा होनबा नोंथां मेघालयआव मेघालय खाथि एखेबारे गुवार गुवाहाथि नोगोरमाया माने मेघालयजोंसो खाथि खाथि आरो बरदार बायदि दा मा जायो जेब्ला मेघालय हाजोआव जेब्ला गोबां अखा हायो मेघालयआवथ' ओरैनोबाबो जों मोनथि खायो नङा होनबा नोंथां अखा गोबां हायो होननानै दा बिसोरनि अखा हानायनि दैया बिसनाथ' गोजौ जाबाय नालाय नोंथां दा जोंनाथ' हायेनाथ' अभिएसलि दैयाथ' बोहैबोखागोन नङा होमबा नोंथां दा मा जानोसै जेरै जोंनि आसामावबो अखाया हानोसै आरो बिसिनियावबो अखाया हानोसै आरो दा मा जानो दैया बारा जानोसै ओमफ्राय गुवाहाटि नोगोरा लोमलाबायनोसै आरो बिराद दैबाना जालाबायनोसै दा जों बेफोरखौ आरो दैबाना जायोबा माने गोबां खहा जानायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां मानसिजों लोगोसे मानसिया दा मानसिया गोबां खहा जाखाबाय न' बां गासिबो सिलिंखार जाजोबो लोगोसे जिब जुनारफोराबो बिराद खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जोङो जोंनि हादोराव बा जोंनि बे बुहुमाव गोबां जायगाफोरावनो जों दानि दिनावहाय माने दैबाना जाद्लाबायनायखौ जों नुबाय थानायखौ जों नुबाय थादों जाफ्लेयबाय थानायखौ जों नुबाय थानो मोनो दा नोंथांखौबो एसे दैबानानि सायाव नोंथाङा मा मिथियो नङा होमबा नोंथां आरो दै बाना जायोबा मा मा खहा जायो नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां
औ जाबाय बिदिब्लालाय नोंथां गोजोनथोंसै नोंथाङाबो गोबां दैबानानि सायावहाय मोजाङै माखासे ओ इनफरमेसनफोरखौ आंनो होबाय आरो दैया माब्रै माब्रै जोंनि ओरै गुवाहाटि नोगोरमाफ्राव चिरांफ्राव माबायदियै बारा जाबोगासिनो दं आरो गोहोम खोख्लैगासिनो दं बेनि सायाव नोंथाङानो मोजाङै बुंफुरनानै होलांखाबाय दा आंबो बेबायदिनो आसामावहाय दैबाना जानाय बिनि जाहोनफोर आरो माखासे फिन जाथायफोरखौ फोरमायनो आवगायबाय नोंथां नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां हाजो ओनसोलाव दै हानाय माबा अखा हानाय बिदिनो आसामावबो गावनि जायगायावनो अखा हाखानाय बे दैया बोहैख' लांनो हायिनि जाहोनाव जोंनाव ओरै गिदिर गिदिर नोगोरमाफ्राव दा आथिखालावहाय दै बानाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बांसिन मानि गामिफोरनि रुजुनायाव दा दै बानाया जाखांफुनाय टाउन सहराव जानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव फ्राय नुयोमोन जोङो बिदिनो गामिफ्रावबो गोबां जानाय नाथाय दा एसेब्लाबो गामियाव खम जानानै देरफुनाय गामि सहर मानि टाउन सहरफ्राव बारा जानायखौ नुनो मोनसै आरो दा देरफुनाय टाउन सहरफ्राव दै बानाया मानो जादों होनोब्ला जों मोन थिगौ ओ गोदोनि दिनाव टाउन सहरफोरा बुंनो थाङोब्ला गासिबो गुवार गुवार दुब्लिबारि बा माबा मोनसे लांदां जायगासोमोन नालाय दा बेबायदि लांदां जायगायाव जेब्ला अखा हायोमोन बेनि दैफोरा जमा थानानै ओ थाबाय थानो हायामोन आरो जमा दिमोल थानो हायामोन बे दैफोरा मा बबेबा बबेबा दै लामाफोरजों बोहैलांनो थाखाय राहा लामा दं मोन बिसिना बोहैलांग्रा नाथाय आथिखालाव मा जाखो गोबां बे लांदां जायगाफोरावहाय जोङो गिदिद गिदिद बिल्डिं लुबाय बिराद गिदिर गिदिर दालांफोर लुबाय लामाफोर लुबाय इन्डास्ट्रिफोर लुबाय कम्पानिफोरनि बिदिनो बिराद गिदिर गिदिर बिल्डिं इनफ्रास्ट्राकसार बानायनायनि जाउनाव मा जाखो मानि एसेल' अखा हायोब्लानो दैया बोहैलांनो थाखाय लामा मोनला आरो दा बेफोरनि दैया नोङो बोहैलांनो लामा मोनाबा मा जानोसै जायगायावनो जमा थुबुर जानानै थानोसै आरो गोबां दैया बाराद्राय जाथारनायनि जाउनाव लोमो आरो जायगाया बेबायदिनो दा जाखांफुनाय टाउन सहरफ्राव दैबानाया बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो आरोबाव बेराफारसेथिं जों नायोबा बेखौबो बुंनांगोन दै बानाया टाउन सोहराव जानायनि खार'नाबो बेनोबो जे टाउन सहरखौ जों जेब्ला बानायो बेवहाय जोङो सिगां प्रि प्लान बानायनाय जाया। माने जोङो इयुनावहाय जौगाखाङोब्ला बेजों मा जेंना जागोन बेफोरखौ जों सिगाङावनो सानखानानै टाउन शहरखौ ओ लुनो हायाखै जायनि जाउनाव मा जायो गोबां दैफोरा नालाफोरा थिग मतन बानायजायियाव दै बोहै लांग्रा ड्रेन फोरा मोजाङै लुफुंजाया जानला मोनला न' बिल्डिं लुलाबायनाय बिदिनो टाउन बानायलाबायनायनि जाउनाव मा अखा हायोब्ला दैया बोहैलांनो लामा मोनैनि जाउनाव जायगायावनो थानाय लांदां जायगाफ्रावनो दैया लोमजाजोबनानै बेबायदिनो गोबां खहा खालामो आरो बिदिनो दैबानाफ्रा जायो ओमफ्राय बिदिखौ खम बानायनोला जोङो टाउन शहर बानायनायनि सिगांनो जोङो गिबियावनो ड्रेनफोरा बबेजों थांगोन बबेजों दै लामा बानायगोन बेफोरखौ थिग खालामखानानै दोनोब्ला मोजां जायो आरो आरो बेबाय बिदिनो गामिफ्रावबो दैबानाया माखासे खारननि थाखाय जायो बेफोर जाहैबाय जोङो ओ गामिफोराव गोबां गुवार गुवार दुब्लिफोरावहाय आथिखालाव न' बां लुथेलाजोबबाय लामा सामाफोरखौबो आथिखालाव खोथेला जोबबाय। दा बेफोरनि जाउनाव मा जायो गोबां अखा हायोब्ला ओरै भुटानावबो दै हगार हरोब्ला आरै आसामावहाय दैया लोमफैयो आरो बोहैख' लांनो हायिनि जाहोनाव जाहोनाव लामा सामा न' बां गासिबो बायलांजोबो जिब जुनार थैजोबो दा बै फोरनि जाउनाव गोबां दैबानाजों खहा जायो आरो जोंना रांखानथियारिनो होन आबाद थिलियानो होन बिनिफ्राय फिसिनाय जिब जुनारानो होनफोर गासिबो सिलिंखार बिलिंखार जालांजोबो नङा होमबा नोंथां? आरोबाव बिदिनो लोंग्रा दैनिबो आंखाल जायो दैबाना जायोबा मानोना दैया बोहैबोनानै जोंनि बे दै मोजांजों लगायनानै दैखरफोरखौ खलफोरखौ गेब्रें होयो जाउनाव मा जानोसै जोंनि दैया बिदिनो ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैजानोसै आरो जायनि जाहोनाव डायरिया ओमफ्राय बिदिनो ओ गोबानाय बेमार खर' सानाय बेमार बेफोरो बे दैनिफ्राय जायो आरो मानो जाया जानो गोबां जिब जुनारफ्रा नोङो दैबाना जायोब्ला थैलाङो बे थैनायनिफ्राय गेसाव मोनामनाय आरो बिसोरनि गाज्रि मोदोमनि सेवलांनायफ्रा दैयाव गलायनानै गोबां रोखोमनि जिउ फिसाफोरखौ जोनोम जाहोनायनि थाखाय बे बेमारफ्रा जालाङो आरो नङा ओमबा दा बेबायदिनो गोबां रांफोराबो खहा जायो आबादफ्रा फबलांजायो बेबायदि गोबां खहा जायो लामा बायथियोब्ला हान्था मेलानि थाखाय बन्द' जायो। बेफोर दैबानानि थाखाय जानाय जेंनाफोर आरो दा आङो बे खौनो बुंबाय नोंथां दैबानानि गोहोम आरो बेयो माबोरै जा जों आरो माबोरै जेंना होयो बे दसे समनि गेजेराव आं बे फंनैसेखौनो बुंबाय। कारन समनिबो आंखाल जाहैबाय नालाय बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला औ गोजोनथों।